अ औ नोंथां खोनादों
औ औ बिदिबा जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायलायदिनि
औ औ जायो नोंथां जायो
बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बेनि सायावनो सावरायलायनोसै नामा नोंथां
औ जायो नोंथां जायो
बिदिब्ला ओ जोङो दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ सावरायलांसै नोंथां ना
औ औ सावरायजायो नोंथाङा सावरायजायो
दा जोंनि ओनसोलनिखौ आङो नोंथांनो फोरमायनानै होग्रोनोसै जिहेथु माखासे दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे हारिनि एबा जाथिनि ओ बेजों जाथिजों बा हारिजों सरजाबनानै थानाय जिहेथु जानाय लोंनाय ओंख्रिफोर बेखौनो मिन्थिनो हायो दा जोंहा जों बर' हारि हिसाबै बर'फोरजों मा मा ओंख्रिफोरा खाथि सोमोन्दो दं बा गोदो गोदायनिफ्राय जाबोदों बेफोरखौ माने जों दोरोङारि ओंख्रि होननानै जोङो हमनानै लानो हायोबा मिथिनो मोनो जिहेथु दाथ' जोंहा दोरोङारि ओंख्रिफोरा जोंनि माखासे ओंख्रिफोरा आथिखालाव जि आइ थेगबो मोननो हाबाय जेरै ओ नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेबायदिनो खेरा दाबसिनि गंगार दुन्दिया आरोबाव नाफाम बेफोरो माने दोरोङारि ओंख्रिफोर जोंनि बेफोरो जोंना जि आइ थेगखौ मोननो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां दंबावो दा बेनिनो आङो मोननैसो ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि फोरखौ रायखांनानै माने बेनि संनायनि जे रोखोम बा प्रसेस बेखौहाय खोन्थालांनो सानदां
औ औ-औ
उ जोंहा गिबियावनो दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै नारजि ओंख्रि ओंख्रिखौनो लाग्रोनि मोनसे, नारजिया माने जानो बिराद गोथाव नालाय अमा बेदरजों।
नंगौ नंगौ-नंगौ
नारजि ओंख्रिखौ जायोबाथ' जों माने गाव हारसिङैल' जायोबा एसे गोखाल' जानाय बायदि मोनो, जायो गाव गोजायोबो होनबा माने अमा बेदरजोंबा मिलौलायनाय गोथाव जायो आरो दा गिबियावनो जोङो माने नारजि ओंख्रि जानोबा । नारजिखौ मानिफ्राय मोनो बेखौ एसे जोङो रायखांग्रोनांगौ जाथारो
औ औ नंगौ नंगौ
जोङो फाथोखौ फोबाय फोखांनानै जेब्लानाखि फाथोआ एसे बिफाङा रानानै बोराय बोराय दबहां जायो अब्लाना बेखौ दाननानै बा हानानै बिलाइफोरखौ खानानै मोजाङै फोराननानै लानाय जायो आरो नांगौसे, नांगौसे जखानि फोरानबाय फोराननानै बेखौहाय बस्थाफोरावहाय सोनानै खाथुमनानै दोनबाय आरो बेबायदिनो खाथुमनानै दोननायखौ माने नारजिनि जे थफ्ला खाथुमनाय बस्थायाव बेखौ जानला मोनला जायगायाव दोनालासेनो माने खायफाया बा बेखौ आदरै लाखिग्राफोरा, ओम बिसोरो माने जिहेथु ओंखाम संग्रा न'नि उखुम मुदा बा उखुन्दै थां नानै ओंखारलांग्रा खाथि जायगाफ्रावहाय मानो होननानै बुङोबा उखुन्दैया नांनाय लोगो लोगो बेयावहाय नारजि थफ्लायाव नाङैबा माने एम्फौ एनलाफ्रा बेयाव थानो हाया नोंनि नारजि जोंनि नारजि बै जागोन फाथो फोराननाया बियो माने मोजाङैनो थायो आरो ओंखायनो बेबायदि जायगाफ्राव दोनो बांसिनै, ओमफ्राय दानिया जों नारजिखौहाय जेेलानाखि जाजानाय जाबाय बे नारजिखौहाय जोङो जुदि देन्थाया ब्रे ब्रे दङबा गोरा गोरा दङबा बेखौ खायफाया सायनानै लायो सायनानै लानानै बेखौ दैयाव सोमग्रोना लानाय जायो आरो खायफा खायफाया ओरैनो सोमग्रोनानैबो जेखुनु देन्था एसे गिदिर गिदिरखौ बासिस्र'नानै बा साइस स्र'नानै गारो आरो संनो मोजां जानायनि थाखाय दानिया। बेखौ ओ, सोमहाबखांनायनि उनावहाय उनाव ओ, दै ग्लब ग्लब फुदुंनानै बा नारजिखौहाय ओ, दैजों ग्लब ग्लब फुदुंनानै माने बेयाव खारदै खारै बा खारदै होनानै बेखौ मोजाङै साग्लिनाय जायो आरो ओमफ्राय साग्लिखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो जोंहा अमा बेदरजों जागोनब्ला अमा बेदरखौ गुबुन गंसे सारायाव मोजाङै माने संख्रि बानलु मस्ला बा मा मा नांगौ बेखौ होनानै एवनानै लाखांनायनि उनावहाय जेेलानाखि जखानि जाबाय एवनाया होमबाना जोङो बे नारजि साग्लिनायखौ जोङो बे नैबे अमा एवनायाव लखबनानै होयो आरो दा लखबनानै होखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो अमा मेजेमा एसे गलिनांगौनि थाखाय बेखौ आरोबाव ओ, सानानै होबावनाय जायो जिहेथु मेजेमा गलिनानै नारजियाव गोसारलानानै जाहाथे मिलौहाबलायो आरो ना ओंखायनो बेबायदि खालामनाय जायो आरोबाव जुदि नारजिया बे नारजिया माबायदि गेब्लेदों बेखौबो नायबावनानै खारदैया नांगोनना नाङाखै बेखौ नोजोर होनानै उनावहाय जुदि खारै नाङाखैब्ला एसे होदेरफिनबावनानै आरोबाव साबावनाय जायो आरो दा बेनि उनावहाय ग्लब ग्लब गोदौखांनानै साखिनायबाथाय आरो बेनि टेस्टखौ बिराद गोथाव मोनसिगोन आरोना नोंथां ओरैनोबाबो अमा बेदराथ' बर'फोरनि अमा बेदराथ' हारसिंनो गोथावखा आरो नारजि बिजों मिल'हाबलायसिनबावो आरो
नंगौ नंगौ
बिदिनो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन माने दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ बिनि गेजेराव आङो मोनसेल' संनायनि प्रसेस बा रोखोम बेखौ नोंथांनो फोरमायबाय दा नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलाव दोरोङारि ओंख्रिफोरखौहाय माने माबायदि जायो जि जिखुनु जाया माने आं नोंथांखौबो फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आरो
औ औ जागोन नोंथां जागोन जिहेथु नारजि ना नोंथाङा जे बुंबाय माने मोजाङै जेनेबा आरो नारजि आनि बिख'नि एसे फंनैसो आं बुंबावनायसै आरो
औ
माने नारजि होनोब्ला जोंना जों नार्जिखौ बुहुद रोखोमनि जायो नङा होमबा नार्जि माने बे बेनि बेखौनो सावरायनोसै आं नोंथांजों दसे जिहेथु जों माने जि नारजिया जोङो जेनेबा नारजिखौ जि जे दंफांखौ जों नार्जि बानायो जिहेतु जोंनि फाथो दंफां जों गोथाङावबो जायो नङा होमबा बेखौ
जायो जायो बे समाव फाथो
औ बे सम बे समाव नामा बेलेग जाहैबाय एसे माने दंफाङाथ' बेनो खिन्थु नामा जाहैबाय फाथो जेनेबा जोङो
गोथां समाव एसे गोरलैयावनो जोङो बिजौखौ खेबस'नानै जोङो बेखौ नाफोरजोंबो जायो
औ जायो
ओरैनोबो गोरान सोरबाया दालि जुल खालामनानै बेखौ माने फाय एवनानैबो जायो माने जों गामि आरो बे ओनसोलावहाय माने बहुत रोखोमनि जानाय जायो माने बे बे माबाखौ आरो जिहेथु नारजि दंफां जेखौ फाथो होनो बेखौ हाय जेनेबा जों नारजिखौ आरो जाबावो मोनसे थिया होनोबाय दा नोंथांमोननिया नार्जि दोलो नारजि दोलोखौ बुंबाय नङा नङा होमबा नोंथाङा जिहेथु जोंना आरो नार्जि जायो जों बे नारजिगखौ गामियारि दैयाव माने जों नारजिखौ माने नारजि फुदुंनायबो होननाय मोनसे जोङो संनानै जायो
औ
जिहेतु बेयावहाय माने जोङो बारा बेखौ माने नारजिखौहाय जों बारा गेब्लेहोआ
औ
नङा होमबा नारजिखौ जों बारा गेब्लेबोआ माने नाफोर जोंहाय जोङो खुगाजों मालाबा ना गोथ हांफोरजोंबो जों फुदुंनानै जायो बा ना गोरानफोरजोंबो जों फुदुंनानै जानाय जायो आरो जिहेथु जों बे आं बे फुदुंनायनि प्रसेसखौनो एसे बुंलांनोसै ना
औ औ जागोन जागोन नोंथां
जेब्ला जोङो नारजि फुदुंनायखौ जों सङो अब्ला जेरै जों ना गोरानफोरजों सङोब्ला जेहुथु जोङो बा ना गोथांजोंनो संबाय ना गोथांजों सङोब्ला जोङो ना गोथांखौहाय जोङो माबानानै सायनानै जोङो ए एसे एवद्रबनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना।
औ।
थावजों एसे आदा फोमोननानै लाखानानै
औ।
जेनबा जोङो नारजिखौ होन नारजिखौ होनानै। एनानैहाय जोङो जेननोबा जि नांगौ संख्रि बानलु हालदै जिहेथु मस्लाफोर एसे एनै सोरबा होयो सोरबा होआ-
उम।
बेबदिनो संनानै दै होनानै जों बेखौ फुदुंनाय जायो आरो बेखौनो जों माने नारजि फुदुंनाय होनो आरो जिहेथु आरो नारजि खौ आङो मोनसे नियमावबो बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो बर'फोरनियावहाय जे थु जोंनि जेब्ला मानसि जोंना थैयो। मानसि गोथै अब्लाबो आं नुबोदों आरो बेखौहाय जोंनि गामियावबो माने- ओ गुबुन गुबुन गामियावबो जों बे बुस्थुखौ बाहायनायखौ आं नुबोनो मोन्दों। जेहुथु। सोरबाया माने मानसि जिहेथु थैनाय गोथै लांनायावबो माने। बेखौ माने बाहायो आरो बे थु जोङो गोथैखौ माबाखांनानैहाय सावखांनानै जितु दसथिनि उनाव जोंना सारद' जायो नङा होमबा। सानथामाव सानथामाव जों दस ह गारो द दस दिनि उनाव जेब्ला सारद' जायो अब्लाबो माने फासावहाय जोहा नार नारजि ओंख्रि मोनजानाय जायो आरो मा होना बेखौ नारजि हगारनाय नारजि उरगारनाय नियम मोनसे। आं बेखौ नुनो मोनदों आरो बर'नि माबायावहाय। गुबुन जाथिफ्रा फालियो फालिया बेखौ मिथिया खिन्थु बर'फोरनिखौो आं नुदों आरो ना।
औ औ नंगौ नंगौ।
जिउ गारनाय फालिनायखौहाय हबा नोंथाङा जिहेथु जोंनि जि थेक मोननाय जोंनि बर' हारिनि जिहेथु ओंख्रि नारजि ओंख्रि बिनि संनाय प्रसेसखौ माने मोजाङै फोरमायलांबाय नोंथांसिम माने गोजोननाय थाबाय आरो नोंथाङा जिहेथु मोजाङै फोरमायलांबाय।
औ जागोन दे नथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दे होनबा नोंथाङा औ औ औ। उनाव लोगो ह मोनमफैगोनदां।